हेल'नोंथां हेल' औ औ ओ नोंथाङा हरनायनि गुबै जाहोना मामोन?
आं नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो जुदि नोंथाङा टाइम दंबा मोनसे आयदा लानानै आं सावरायनो सानदोंमोन। औ दा नोंथाङा फ्रिखााना?
औ सम दोङो नोंथां।
होमबा जोङो ओ ना हमनाय बिनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ औ जोङो माबायदि ना हमनाय जायोबा ना नाफोरखौ जोङो माबायदि माबायदि जायो बा नाखौ जों मा मा खालामो बेनि गासैबो सायावनो जों सावरायनोसै ना मा होनो?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो फोरमायनि जिहेथु उम नायाथ' माने जोंनि जाग्रा मोनसे आदारखौनो बुंनांसिगोन जोङो। जिहेथु जों बेखौ नाखौ जायो नालाय ओ ओंख्रि हिसाबै बे एवनायानो हग मानो जों नाखौथ' जायो।
औ
दा जोङो गिबियावनो आङो ना हमनायनि माखासे आदब खायदा बा जों मा मा माने बेसादफोर बाहायो आं बेनि सायावसो फोरमायग्रोनो सानदों नोंथांनो। जिहेथु जोङो ना हमनो थाखाय गिबियावनो बाहायग्रा आइजेंफोरानो जाहैबाय जोंहा औवाजों बानायजानाय जिहेथु सेन जोङो सेनखौहाय ना सानायावहाय बाहायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे नो जोंहा बर' आयजोफोरा माने ना गुरनायाव जोबोर आखा फाखा। बेनिखायनो औवाजों बानायजानाय आइजें जेरै जेखाइ जेखाइजों गुरनानै आरो ना लाग्रा खबाय बेखौ लाफाखानानै नाखौ हमनाय जायो बेनि गेजेरजोंबो‌। ओ आरोबाव बेनि अनगायै जोंहा फारसेथिं फल' थाहैबाय।
औ
आरो जिहेतु ओनसोल लायै ओनसोल माखासे आं जेखौबो माने नामा गुबुनबो जानोबो हागौ माने खाखि खाखि होननानै बुङो जायखौ माने दुब्लिनि आलिफोराव बा दै उसिनाय जायगाफोराव दै देरोब्ला माने जे जे जायगाजों माने दैया उसिलाङो बेफोरबायदि जायगाफ्रावहाय माइबारि सिंफ्राव आलिनि गेजेरफ्राव बेबायदिनो औवाजों बानायजानाय खाखि बेखौहाय सानायनि गेजेरजों नाखौ हमनाय जायो। आरोबाव जोंहा थाइबें माने ओ जिहेथु लांगा जेबो होनो खायफा खायफा खायफा खेवालि खायफा ओ जोंनिथिंजायथ' बे साग्राखौ फासिबो होननानै बुङो। ओ बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो माने नाखौ हमनाय जायो सानानै आरो खेवालि जे सारग्रा बेनि गेजेरजों नाखौ ह-हमनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मुस्रि जिहेथु मुस-मुसारिजोंबो हनानै ओ नाफोर खौहाय हमनाय जायो।
औ।
आरो बेबायदिनो ओ दै रानोब्ला सारनाय बेफोरथ' आरोबाव आलदा आलदा जाबाय। सारनायफोराथ' ओ दा आरोबाव जोंहा मोनसे ना जिहेथु मोनसे नाखौ आं मख'नो नागिरदों खुसिया बेबोथ' नायावनो गोलैयो नालाय। बेखौ हमनायनि आदब खायदा बेहा आरोबाव गुबुन जालायबाय आरो ए औ खायफा खायफा माने ओ बेखौ ओ ओ सु सुलि होनना बुङो जायखौ लहाजों बानायनाय गोफार
औ।
ओ बेजों सुनायनि गेजेरजोंबो खुसियाखौ हमनाय जायो आरो फारसेथिं खुसियाखौ खायफा खायफाया माने ओ बोरसि बोरसियावहाय माखासे जाग्रा आदार होनायनि गेजेरजोंबो खुसियाखौहाय हमनाय बेखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां औ
औ दा जियानो जाया मानो नाखौहाय गुबुन गुबुन रोखोमै माने हमनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंनाया ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो नाखौ गोबां नोंथाङा बुंलांखाबाय। जेरै सेनजों जों सानानैबो जों नाखौ हमो नङा होमबा नोंथां? आरो थिग बिदिनो जोङो बर' आइजोफोरा दै रानब्ला दैमा दैसा बा ओ दुब्लि फोथाराव थांनानै जेरै जेखाइजों जोङो ना गुरो नङा होमबा?
बिनिफ्रायबो जोंङो नाखौ हमनो हायो आरो नों नोंथाङा जि बुंलांबाय फल' बेफोरजोंबो जोङो ना हमनायखौ जोङो नुयो। जेरै जेराव बिलो गिदिर गिदिर दङ बेफोराव जोङो आ बर' आइजोफोरा बर' हौवासाफोरा थांनानै बेयाव ना गुरैनाय हमनाय बिदिबो जोंहा फेस्टिभेल बायसा जायो आरो फोरबो बायसा माने जायफोर जाय जायगायाव जोङो ना थाग्रा जायगा बिलो बेफोराव जोंनि फरेस्टाबो बोसोराव जेरै मागो फोरबोआव खनसे ना हमनो पारमिशन होयो आरो बिदिनो गुलि गुलि साम सानफ्रोमबो ना माने फरेस्टनि फुख्रिनि नाखौ बिदि जाबाय थानो गभमेन्टआ पारमिसन होआ माने बोसोराव बैयो मागो फोरबोआव जोंहा बेखौ खनसेल' चान्स होनाय जायो आरो बे दिनखालि नोंथांमोनहा जेसेबां नोङो ना गुरनानै लांनो हायो लांनो हागोन आरो बिदिबो जोंहा जायगा लायै जायगा जोंहा बिलोफोराव बिदि आ फरेस्ट आ पारमिसन होनायखौ जों नुदों आरो।
थिग बिदिनो जोङो नाखौ आरो गोबां रोखोमै जोङो हमनो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जेरै जोंनिथिं जोंनि आस्रा बा लाङि जे होननानै बुङो। जायखो नोङो दै गेजेराव नोङो बे जायखौ जोङो लाइलननि खुन्दुंजों बनायनाय बेखौ जोङो सानायखौ नुयो आरो। थिग बि दिनो नोङो न'खरफोरावबो जेरै फुख्रिफोराव ना फियोब्ला बा दैमा दैसा फोराव जोङो बेजों सारनाय जायो। जायखौ जोङो ना सारग्राजों ओ बेखौ जों सारनानैबो हमनाय जायो। जायगा लाय जायगा बिफोरनि मुङा आलादा जायो नोंथां। आरो जोङो ख'खा सानानैबो जोङो नाखौ हमनाय जायो। जेरै जोङो आलिफोराव जोङो दानना होनानै जोङो जि साइदथिं दैया बोहैलां दों बेआव जोङो औवा बुरखा गिदिरनि जोङो बेखौ जायखौ जोङो माबा होननानै बुङो बेखौ बेजों बनायनानै औवा बुरखा गोदोरनिजों बेखौ बोनानै ख'खा बायसिना जोङो सायो आरो बे याव बिदिबो जोङो बर'फोरा ना ओ हमनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायबो नुबोदों सेनाथ' दिनैबो सोलियो नाथाय गोदो ख'खाफोरजोंबो बांसिन सायोमोन आरो
औ
आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव नुबांला आरो जों नांगो रोखो खमनिबो ना मोनलिआ ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां खमायलांबाय आरो जोङो न'फोराव बो जोङो बोरसिजों सानानै बा जोङो नांगो उम उम‌ नाफोरा मा आदारखौ जायो बेफोरखौ जोङो बोरसिआव होनानै जोङो खानस्रि बिदिनो आथा मैदाफोरखौ जोङो ओ बोरसि आव होनानै जोङो नाबो हमनानै जोङो जायो आरो आरो बि बिदिनो जोङो फ'ख्रिफोराव ओ बिदिनो जोङो दैहुफोराव जोङो आदार गुन्दि बिदिनो अफ्रि होनानै जोङो गुन्दि सिंआव दोनो बिनिफ्राय जोङो बेखौ खान्थाखौ जि गब्लुं खालामनानै जोङो इ खान थाखौ फज'ना दोननाय जायो आरो अब्ला गोबां इसि गोजो गोदो जोङो जापानि ना होननानै बुङोमोन नङा होमबा बेफोरखौ जोङो बेआव जोङो हमनानै जायोमोन आरो गोबां जापानि ना मोनसोगारोमोन गोदो आथिखालावथ' जोबोर खमायबाय बे नाया माने बेखौ जोङो उम मो ओ दैहुखौ जोङो गब्लं जिखौ गब्लं खालामनानै जों बेआव आदार सोना दोननानै जोङो बिदिबो हमोमोन आरो गोदो जोंनि फ'ख'रिफोराव जों दिनैसिमबो गोसोआव दङ' बेफोर फोर रखम हाबाखौ मावबोनायखौ नाथाय आथिखालाव जों बे फोरखौनो हुदाखौ बारा नुबांलिआ आरो आ आथिखालाव जोङो नाफोरखौ गोबां रोखोमै जोङो फिनानै जायो नङा होमबा बेफोरखौबो जोङो हमनानै जायो बिदिनो जोङो नोंथांआ बुंलांबाय बै खुसिआ थुनायखौ नङा होमबा बेफोरखौ जोङो जाय फोरजायाव हला हा बा जायफोराव फट' हा बेफोर रखम हायाव खुसिआ नाया गोबां थासोगारो बेफोरखौ जोङो जं खालामनानै लहानि जंजों बा बे आ साइकेलनिस सिप्र'कफोरनि जं साइकेलनि सिप्र'क बा बिदिनो जोङो जं फोरखौ जों बनायनानै जोङो गोफार हि माबे थुनानै जोङो दांग्रोब दांग्रोब बिदिबो जों खुसिआ नाखौ जोङो हमनानै जायो आरो
औ औ
बेजों लोगोसे जोङो खुसिआखौ बिदि गुदुं बुरियाव दोननानैबो जोङो बोरसिजों सानानैबो जोङो जानानै ओ हमनानै जोङो जानायखौ जोङो नुबोयो आथिखालाव ओ जों गोबां नाखौ जोङो जायखौ जोङो जाग'नो हायाबा बेखौ फिना माने फोराननानैबो जों बर'फोरा जायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां ओ आरो नोंथांआ एसे फोरमायनानै होदो नोंथां दो जोङो नाफोरखौहाय बोरैहाय हमनानै आरो जाबावो आरो जोङो जानो हायैखौ जोङो नाफाम बनायनानैबो जोङो गोबाव सिम जानो हानाय बिदि खालामनानैबो लायो आरो नोंथां अब्ला नोंथांआ सुंद'यै फोरमायनानै होबावदो
दा ओ आं हमनाय हमनायखौथ' मा माजों हमो बेखौथ' बुंलांबाय बुंनाया सिगांआव नोंथांआबो फोरमायबावबाय दानिआ आङो जानायखौसो एसे फोरमायना होनोसै जि जोङो नाफामखौ हाग्रायनायजों लोगोसे आरोबाव नाफामाथ' जोंनि जानो गोथाव मोनसे जाग्रा जाय माने जि आायथायाइबो मोननो हाबाय जोंहा। बे हिसाबै जोङो नाफामखौ देनानै जिहेथु बानायनाय जायो वान इार्स थ सोनानै दोननानै ना गोरानखौ माने थास' बिसं बेखौ रफा देरनानै जिहेथु बे थास' देन माबाया बिफाङा बेखौ हानानै होनानै जे सौनानै दोननाय जायो हासङाव। थोन थोन नारसोमनानै बियो जोंनि मोनसे माने दोरोङारि सिनायथि बे हाबफानानै दंफादेरो बेयावहाय बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे नाफोरा देहानि थाखाय मानि जाजानाय जाजायि बेफोरबो दङ आरो। बबेबा नाखौ जायोबा माने लोमजानाय मोदोम सानायफ्रा सिखारो होननाय जेरै बारलि नाफोरखौ जायोबा लोमजानाय समफ्राव बिदि लोमजानायफोरखौ होखांनो हागौ होननाय आरो फारसेथिं जेब्ला मानसिया थै खम जायो बेबायदि समावहाय जोंहा
औ
खुसिया जाहोनाय मागुर सिंगि नाखौ जाहोनाय बेफोरबाय बायदि माने नुनो मोननाय जायो मानो होननानै बुङोबा बेयाव नांगौसे बिबांनि माखासे प्रटिन बा भिटामिनफोरखौहाय थानायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो जोङो बेफोरखौ जानाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा नाफोरखौ सबायजों। मैथाजों बा अनलाफोरजों जानो गोबां गोथाव जिखुनु माखासे मैगंफोरजों गोरोबनाय गुबुन गुबुन नाया जोंहा दंखायो
नंगौ औ औ। नंगौ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ थ' बेखखौननो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
दे जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिमबो